ना खोनादों नना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
अ नोंथांजों आङो मोनसे से आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन ओ बे आयदानो जाहैबाय ग्लबेलाइजेसन एबा मुलुगनाङारि सावरायजागोनना नोंथां
औ सालायजागोन नोंथां
औ मुलुगनाङारि होनना बुङोब्ला जोंहा गोबां बिथिङावनो मुलुगा मुलुग नाङारि गोहोमा साग्लोबदों ओ मुलुगनाङारि होनना बुङोब्ला जोंहा ओ जेरै गुबुन गुबुन जानाय लोंनाय ओ गाननाय जोमनाय ओ बायदिसिनाफोराव मुलुगदाङारि गोहोमफोरा गोग्लैदों जेरै जोङो गोदो गोदाय जानाय लोंनायनि बिथिङाव सावरायोबा जोंहा गोदो गोदाय अनला ओंख्रिनि बिथिङावनो सावरायोबा जोंहा गोदो गोदाय अनला एबा अन गुन्दैखौ जोङो उवाल एबा दिंखिया थफसिफोराव देनानै अन गुन्दैखौ देनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव ओ मुलुगनङारि गोहोमनि जाउनाव एबा ग्लबेलाइजेसन नि जाउनाव ओ ग्रेन्दार बायदिफोरखौ बाहायनानै अन गुन्दैखौ देनाय जायोसै बेनि अनगायैबो जोंहा आबाद नि बिथिंआव ग्लबेेलइजेसन होनना बुङोब्ला जोंहा ओ गोदो गोदाय जों नांगोलजों हालेवोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा नांगोल एबा मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोननाय जालिया ओ दा आथिखालाव जोंहा ओ ग्लबेलाइजेसननि एबा बिगियाननि ओ दिहुनथाइ ट्रेक्टर फोरबायायदि मेचिनजोंसो हाल एवनायखौ नुनो मोननाय जायोसै आ आरो हासार बाहायनायनि बिथिङावबो जोंहा गोदो गोदायबा मोसौ खिनि हासार ओ बोरमा खिनि हासार बायदि बायला दंफां बिलाइ बायदिफोरनि हासार बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आबाद फोथारफोराव नाथाय आथिखालाव नुनो मोनोसै सिमा ओ दोरोङारि गियानखौ गारनानै बिगियान मुगाजों दिहुनजानाय बै इउरिया पटास बायदि हासारफोरखौसो ओ आबाद फोथारफोराव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायोसै जायनि जाउनाव आथिखालाव गोबां आबादफोर मोननो हायो आरो माखासे बिथिङाव जोंहा खहाखौबो नु मोननाय जायो बेफोरबायदि ओ बिगियानजों दिहुनजानाय एबा रासायनिक हासारफोरखौ बांद्राय बाहायोब्ला जोंहा हायाबो खम ओ हायाबो ओ गाज्रि जालाङो बेखौ नुनो मोननाय जायो मानोना बेफोरबायदि हासारफोरखौ बाहायबाय थानायनि जाउनाव ओ बेफोर हायाव आबाद मावोब्ला बैफोर हासार खौ बाहायथारनांगौ जानानै फैयो बाहायाब्ला जोंहा ओ आबाद मावब्लाबो ओ फसलफोरखौ मोननो हानाय जाया एबा खम बिबां नि मोननाय जायो नाथाय जोंहा दोरोङारि गियानजों ओ बानायनाय हासार जेरै मोसौ खि बायदिफोर खौ बाहायोब्ला जोंहा हयथ' आबादा बांद्राय मोजांबो जाया जानो हागौ ओ नाथाय थोजासे मोजां जानायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय जोंहा जेबो खहा जानायखौ नुनो मोननाय जाया बेैफोर हासारखौ बाहायोब्ला ओ बेफोर हासारखौ बाहायोब्ला जोंहा हाया बांसिन मोजांसिन जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो मुलि बायदिसिना बाहायनायखौबो जों आथिखालाव नुनो मोननाय जायोसै जायनि जाउनाव आथिखालाव मुलि बाहायनानै ओ हरसेनि गेजेरावनो ओ गोबां फिथाइफोर थाइ होनाय एबा मुलिफोर बाहायनानै गोबां एम्फौ एनलाफोर बुथारनायखौ जों नुनो मोननाय जायोसै। ओ बेफोरबायदि बाहायनायनि जाउनाव आथि खालाव गोबां सुबुंफोरानो बेमार आजारफोरजों भुगिनो गोनां जादों ओ मा नोना बेफोर ओ मुलि बाहायनायनि जाउनाव ओ बेफोर सुबुंनि देहायाव हाबनानै बेफोरो सुबुंनि देहाखौ गाज्रि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बेफोरबायदि मुलि बाहायोब्ला जोंहा फिथाइ-सामथायाइफोरा ओ सम जास्लाबलियावनो देरनायनि जाहोनाव थाब थाबनो ओ फिथाइफोरा गाज्रि जानायखौबो जों नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो ग्लबेलाइजेसननि गोहोम होनना बुङोब्ला जों- जोंहा गाननाय-जोमनायफोरावबो जोंहा गोबां ग्लबेलाइजेसनि गोहोम गोलैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै- गोदो-गोदाय जोंहा बर' सुबुंफोरा बांसिनानो दख'ना गाननानै एबा गावनि दोरोङारि गाननाय सि-जोमफोरखौ गाननानै ओ बबेयाव बबेयावबा थाङोमोन। नाथाय आथिखालाव गोबां बर' सिख्लाफोरा एबा आथिखालाव गोबां ओ बर' बिमाफोराबो ओ ग्लबेलाइजेसन जोंनि गोहोमाव गोग्लैनानै गोबां लंफेन-गस्ला सुरिदार बेफोरखौ गाननायखौसो नुनो मोननाय जायोसै। बेबायदिनो जोंहा हारिमुनि बिथिङावबो नायोब्ला नाथाय दामनाय-देनाय बिथिंफोराव नायोबाथाय जोंहा ओ गोदो-गोदाय खाम-जथा सिफुं-सेरजा बायदि बायदिफोरखौ दामनानै मोसायोमोन। ओ बैसागु बोथोरफोराव नाथाय आथिखालाव बक्स बायदिसिनाफोरखौ लानानै मोसानायखौ नुनो मोननाय जायोसै। आरो बेबायदिनो सोनाबारि गोहोम गोलैनायनि जाउनाव आथिखालाव ओ दाब दाब जायगाफोराव गिटार बायदिफोरखौबो हारमुनियाम बायदिफोरखौबो लानानै ओ बैसागु मागिनायफोरखौ नुनो मोननाय जायोसै। बेबायदिनो ग्ल'बेलायजेस- नि बागै गोबां खोथाफोर सावरायनो हायो। ओ नोंथाङा ग्लबेलाइजेस- नि बागै मायबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां?
औ नोंथां उम ग्लबे-ग्लबेलाइजेसन होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङानो बुंलांखाबायानो। नोंगौ थारैनो सैथो बे बाथ्राया जेनेबा ओ ग्लबेलाइजेसन फैनाय लोगो- लोगों जोंनि माखासे बर'फोरनि बा जि ओ जायखि-जाया हारिनिनो माने दोरोङारि बि माखासे गनाय-जोमनायानो जा बा जानाय-लोंनाय मावनाय-दांनाय माखासे
रायज्लायनायनि बेलायावबो माने ग्लबेलाइजेसना ओरैबायदि गोहोम गोग्लैदों दि माने जों जोंनि दोरोङारि गियानफोरखौ माने जोङो बावगारनो बा गोमालां- हमलांदों बेनि थाखायनो माने बेफोरबायदिखौ माने फोथांनानै ला- लाखिनांगौब्ला जोङो मा होनो माखासे गोजामखौबो दोरोङारि गियानखौबो जों माखासे हमथानानै लाखिनांगोन बा बेखौबो बाहायनांगौ होननानै जोङो आङो बुंनो सानो। ग्लबेलाइजेसना माने गोबां बिथिंनियावनो गोहोम खोल्खैदों। बिनि गेजेराव नोंथाङानो बुंलांखाबाय माने गाननाय-जोमनायनि बेलायाव। नोंगौ थिगानो जेनेबा ग्लबेेलइजेसनाव गाननाय-जोम- नि बेलायाव गोबां गोहो- गोलैदों। जेरै सिगां बर'फोरा न'आवनो थानायावनो जा एबा बा बाहेरा एबा गुबुन जायगायाव दावबायनो थांनायानो जा बा थां आलासि जाहैनायानो जा जायखिजाया खामानियाव ओंखारा मानो बर' आइजोफोरा गावनि माने हारिनि सिनायथि जेरै द- दख'ना, फास्रा, गस्ला बायदिखौनो गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बर' आइजोफोरा बबेबा दाबसे जायगायाव एबा अफिस कासारि एबा सरकारनि माखासे ओ साख्रिफोराव थांनाय एबा आलासि जाहैनाय एबा गुबुन गुबुन गुबुन माने गुबुन हादरफोरावहाय दावबायहैनाय बायदिफोराव थाङोब्ला जोङो बांसिनै मा होनदों गस्ला एबा सोनाबारि बा वेस्टार्न माखासे गान्नाय जोमनाय जेरै लंपेन्ट कट गस्ला इदिनो ओ थाइ बेबायदिनो ओ जुथा बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनसै दा बेफोरनि जाहोनाव माने जोंनि दोरोङा ङारि माखासे गान्नाय जोमनायखौ ओ खम जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दानाय ओ बर' हौवाफोरनि गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोङो गोबां माने ग्ल'बेेलइजेसननि गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ओम गोदो गोदाय बर' बर' हौवाफोरा माने गामसाखौनो गानोमोन। गामसा गानोमोन आरो खर'आव फालि खाव खायोमोन आर'नाइ लायोमोन नाथाय आथिखालावहाय माने मोनफ्रोमबो फोरबो एबा हाबाफारियावनो बर'फोरा गोदो गामसा बेफोरबायदि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौनो गानोमोन नाथाय आथिखालावहाय बर' हौवाफोरखौ बा सेंग्राफोरखौ बबेबा मोनसे जायगायाव थांनांगौब्ला एबा दाबसे जायगायाव थाङोब्ला एबा ओ हाबा खेराइ एबा गाव गावनि जुलि जानाय समावबो माने दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गानला बा गाननायखौ जों नुनो मोनला बांसिनानो बां बिसोर बांसिनानो वेस्टार्न ओ गाननाय जोमनाय जेरै
लंफेन्ट खट थाइ गस्ला इदिनो जुथा बायदिफोरखौसो जों गाननायखौ नुनो मोनो। मोनसै। ओ थिग बेबायदिनो ओ दानाय लुनायनि बेलायावबो आइजोफोरनि ओ गोदो गोदाय आइजोफोरनि दानाय लुनायखौ जोबोर आखा फाखा होननानै माने जों मिथिनो मोनबोयोमोन बिसोर दानाय लुनायाव जोबोद रोंगौथि गोनां होननानै जोङो बुंनो हा हायो मोनसे बाथ्रा फावनि गेजेरजों मानो होननानै जेरैहाय ओ बर' माने हिन्जावफोरा दानाय लुनायखौ रोङाबालानो ओ बर' सेंग्राफोरजों एबा गुबुन सेंग्राफोरजों माने हाबा जानो गोब्राब जायोमोन होननानै जों मोनसे बाथ थ्राखौ मोनो बेनि गेजेरजों जों रोखायै मिथिनो मोनोदि माने बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ने बर' न'खराव जा हिनजाव मानसि बा हिन्जावसा थायोब्ला बिमा बिफाफोरा माने दानाय लुनायाव गोसो होहोयोमोन बा रोंखाथारनांगौ होननानै जों बुंनो हायो आरो बिनि अनगायैबो मोनसे बाथ्रा भावबो दंबावो बोसोरसे हाबा ओ आबा आबाद जायिखौ दागाब बिदिनो हि ओ हिनजाव हाबा रोङिखौ गाब होननाय। बेखौ जोंबो बेखौबो मोननो हाबावो।
बेफोरनि गेजेरजों जे बर' आइजोफोरा माने दानाय लुनायनि अनगायैबो माखासे गोबां माने खामानिफोरावबो रोंखा राखा एबा रोंगौथि गोनां जानांगौमोन बेखौ जों मिथिनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो ग्लबेलाइजेसना दानाय लुनायावहाय
ओरैबायदि गोहोम गोग्लैदों जेरै ओ गोदो गोदाय माने आखाइजों दानानै गावनि माने दानाय लुनायाव गोनां जानाय आगजुफोरखौ आखाइ जोंनो आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे फां लाइफांनिफ्राय दाननानै लायोमोन नाथाय आथिखालावहाय जों नुनो मोनो बेफोर आगजुफोरखौ माखासे ओ बिगियाननि बिरोंदामिन एबा जो ओ मेचिन एबा जोन्थोरफोरजों ओ दानाय लुनायखौ जों नुनो मोनसै आरो गोदो गोदाय माने
गाबफोरखौबो बर' आइजोफोरा मिथिंगानि बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां बेन्दों बेनला बिदिनो फिथाइ थाइ सामथाइ बिबार बिलाइ रोदा बायदिफोरनिफ्रायसो दिहुननानै लायोमोन नाथाय आथिखालाव नु नुनो मोनसै ओ बेफोर माने गाब ओ गाब गाबफोरखौ मिथिंगानिफ्राय बुथुमना लायोब्ला माने बेयो सानसेयैनो जाया आरो ना माने गोबावज सम लायो जेरै सप्तासे गाहाम लायो बेबायदियावहाय माने बर' आइजोफोरा आथिखालाव गोर गोरलैनो मोननो हानाय एबा सानसेैनो जानो हानाय जानाय गाब गाखानाय बायदि खुन्दुंफोरखौ खौ बायनानै सि दानायखौ नुनो मोनो आरो दानाय लुनायनि बेलायावबो जों बर' आयजोफोरखौ बेफोरखौ गोबां खम नुनो मोनसै आथिखालाव माने बाजार एबा हााइसालिफोराव फाननाय बायदि रोखोमनि आगर एरनाय दख'नाफोरखौसो जोङो बायनानै गाननायखौ नुनो मोनसै। ओ बेफोर गासै ग्लबेलाइजेसननि आव ग'ल ग'लबेलाय जिसनि गोहोमाव जादों होननानै आं बुंनो सानो। दा बेफोरखौ माने हमथानानै लाखिनांगौ होननानै आं सानो मानो होनोबा दोरोङारि गैयाब्ला दोरोङारि बि गियाना गैयाब्ला जोङो गावनि हारि मोनसेखौ सिनायथि होनायाव जोबोद गोब्राब जायो। आदसा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावानो दोन्थ'सै नामा?
औ नोंथां औ।
ओ दे।